अ'खुलुमबाय नोंथां!
औ खुलुमबाय!
आ नोंथाङा दा ओ ओरैनो दंना नोंथां!
औ ओ दङ ओरैनो!
अ नोंजां मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनानै फन हरनाय जादों नोंथां नोंथाङा सावरायजागोनबा-
औ सावरायनो हागोन नोंथां!
औ औ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा? समाजाव मानो जोंनि समाजाव एबा सुबुंनो मानो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो! बेनि सोमोन्दनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनाहाय- जेनाखि सोलोंथाइ बा सोलोंनाय होननानै बुङोब्ला- ओ जोंनाहाय मानसिनि सोलोंनांगौआ जोङो ओ जोनोम जाजेननायनिफ्राय थैजासिम जोबनानै थाङा ओ जोङो- ख खामानि एबा जिउआव थांनानै थानायनि थाखाय जोङो गोबां- औ माखासे बुद्धि खायदा बेजों लोगोसे- ओ गियानफोरखौ बुथुमनानै लानांगौ जायो! दा बैफोर गियान बुथुमनाय बा माबा मोनसे- गोदान ओ बानायनो सोलोंनाय ओइ बैखौनो जोङो- मा सोलोंथाइ बा सोलोंनाय होननानै बुंनाय जायो! दा बे सोलोंथाइखौ जोङो बा सुबुं माहारिनो नांथारगौ- मानो होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि थांनानै थानाय बा न'खर सामलायनाय- बा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ दैदेननायाव ओ जोंनो सोलोंथाइा गोबां रोखोमै हेफाजाब होयो! बेयो सोलोंथाया- सासे मानसिखौ जाफुंसार होनायाव ओ गोबां रोखोमै- हेफाजाब होनो हायो! मानो हो ओ होननानै- बुङोब्ला सानना जोङो साननानै नायब्लानो मिथिनो मोनखायो जे सासे- सोलोंथाय गैयै सुबुंङाहाय- ओ सुबुंखौहाय जोङो ओ मोनसे बैथा- गैयै नाव बायदि होननानै बुंनो हायो जे सोलोंथाय - गैयै सासे सुबुंआहाय मोजां गाज्रिखौ सायख'नो रोङै जायो! मानो होननानै बुङोब्ला जोंनो सोलोंथायासो ओ बबे मोजां बबे गाज्रि ओ बेखौहाय ओ जोंनो खिन्थानानै होयो ओ जोङो सोलोंथाइखौ ओ जोङो मोननै रोखोमाव लानो हायो। ओ बेखौहाय जोङोहाय फरमेल इडुकेसन आरो नन फरमेल इदुकेसन जाय फरमेल इडुकेसन होननानै बुङोब्ला जोंनाहाय ओ जेनाखि थाखो खथायाव सोलोंनाय आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय नन फरमेल इडुकेसन होननानै जेनब्ला थाखो खथानि बाहेरायाव सोलोंनाय ओ बेबायदिनो जोंनाहाय ओ आथिखालाव जेनाखि सोलोंथाइ ओ लानाय बेयो जेनाखि ओ जोंनाहाय गोख्रैयै बारायबोगासिनो मानो होननानै बुङोब्ला ओ सुबुं माहारिया आथिखालाव ओ हमनो हमदांनो हाबाय दे जे सोलोंथाइखौ जोंनो मानि थाखाय नांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जे गोदोनि दि खौ सानहरोब्लानो ओ जोङो नुहुरो ओ बै समावहाय जोंनि आबै आबौमोननि समावहाय सोलोंथाइनि सोराङा गोसारै समावहाय ओ गोबां ओं सुबुं माहारिया उन जानानै दंमोन जेरै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय थानाय जायगा बैफोरनि सायावहाय गोबां ओ जोंनि सुबुं माहारिया गोग्लैसोनानै दंमोन ओ दा बिनि उननिफ्राय ओ जोंनि गेजेराव सोलोंथाइनि सोराङा फैनाय लोगोसो ओ मा सुबुं माहारिया लासै लासैनो ओ गासै बिथिङावनो जौगागासिनो दङ बे जौगानायफोरा जेरै बिगियाननि बायदि सिङाव जोङो साननानै नायोब्ला जोङो ओ गोदोनि समाव ओ सुबुं माहारियाहाय ओ सोलोंथाइ गैयै समावहाय ओ बिसोरो ओ बायदि जौगाथायनि खोथा साननो रोङैयाव औ साननो रोङाखैमोन नाथाय आथिखालावहाय बिगियाननि जों दिहुनजानाय माखासे ओ गोबां आं मुवा बेसादफोर बा मेसिनारि बुस्थु बुस्थुफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां खामानिखौनो खम समावनो मावनो हानाय जाबाय बेजों लोगोसे जोङो ओ जेरै गोदोनि समावहाय ओ सोरबा सासे सुबुङा ओ गुबुन सासेजों रायज्लायनांगौबा बा ओ ओ जोङो लाइजामनि गेजेरजोंसो रायज्लायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव मबाइल फन ओ लेपटप बायदिसिनानि गेजेरजों जोङो ओ इन्टारनेट बाहायनायनि गेजेरजों जोङो रायज्लायनो हासै ओ बेबायदिनो जोंनि गेजेराव बा सोलोंथाइआरि सोराङा फैनायनि उनावहाय ओ जोंनि सुबुं माहारिया गोबां बिगियानजों लोगोसे गासै समाजारि बिथिङावबो दावगाबाय दा बेबायदिनो ओ जोङो ओ बुंनो हायो जे हिन्जावसाफोरखौ सोलोंथाइ होनायनि बेलायावबो ओ जोङो बुंनो हायो जे आथिखालाव ओ जोङो हिनजावसाफोरखौबो हौवाफोरजों समान समानै जोङो सोलोंथाइ होनायखौ नुनो मोनसै मानो होननानै बुङोब्ला जे सोलोंथाइा जोंनो खिन्थाबाय जे ओ जोङो हिनजाव समाजाव जौगानांगौब्ला बा न'खर गंसेखौ औ फोजौनांगौब्ला जोंनो हिनजावसाफोरखौबो सोलोंथाइ होनाया जोबोर गोनांथार मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे न'खरखौ सासे हिनजावासो ओ ओ दैदेनो मानो होननानै बुङोब्ला सासे ओ हिन्जावा ओ जे सासे गथ'खौ ओ जन्म होयो ओ आरो बै जन्म होजेननाय लोगो लोगोनो मा गथ'आ गासै बिमानि ओ आखल आखु खौसो सोलोंनानै लाग्रजेनो ओ बेबायदिनो बिमानिफ्राय बेबायदिनो बिदा फंबाय न'खरनि मानसिफोरनिफ्राय गथ'आ सोलोंनानै लायो। बेनिखायनो दा न'खर गंसेखौ सामलायनो थाख खाय ओ बै बिमानो ओ बेबायदि सोलोंथाइया जोबोर गोनांथार। ओर बेबायदिनो जोंनि समाज खौ मोजाङै दैदेनलांनो ओ बा समाजनि बायदि ओ गारजि आसार खान्थिखौ फोजोब नानै ओ गोदान ओ गोदान गोदान मुवा बेसाद दिहुनोबा ओ जोंनि समाजखौ फोसाबनो थाखाय सोलोंथाइया जोबोर गोनांथार ओ दा नोंथाङाबो जेनाखि ओ सोलोंथाइया मानि थाखाय गोनां ओ दा नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै बुंलांबावदो नोंथां।
फोर नोंथां हागोन ओ सोलोंथाइया ओ सुबुंनि जिउआव नोंथाङा बुंनाय बायदि ओ जो मोनसे गोनांथार बाहागो आरो नोंथां सोलोंथाइ गैयाब्ला सासे सुबुङा जिउ दानायाव ओ खैफोदबो जानो हागौ मानो होनब्ला सोलोंथायासो जाबाय सुबुंनि सुबुंखौ लामा दिन्थिनाय एबा सुबुंखौ सोरांनाय मोनसे बाहागो आरो नोंथां जेरै जोङो सासे मानसिया सोलोंथाइ गैयाब्ला जिउआव जाफुंसार जानोबो हायाबो जानो हागौ बिथाङा मा होनो ओ जिउआव गोबां खस्थ' एबा दाहाजों मा होनो ओ सो थांना थानो गोनांबो जानो हागौ जेरै सोलोंथाइ थाबासो गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसाद गासैबो जिउनि थांखि गासैखौबो मावफुंनो हायो नाथाय ओ मा होनो बै सोलोंथाइ गैयाबा सासे सुबुङा जाम्बाफोर बायदि मा होनो राव र' रायलायनानै थानोबो हागौ आरो नोंथां बेनिखायनो मा सोलोंथाइया सुबुंनि जिउआव गोनांथार आरो नोंथां। नोंथाङा बुंदों दहाय बा दा बावैसो बुंलांदों ओ मा होनो सोलोंथाइखौ मोननै रोखोमै लानो हायो मोनसेया जादों ओ फरमेलि ओ इडुकेसन आरो मोनसे नन फरमे इडुसन नंगौ जोङो फरमेल इडुकेसननि गेजेरजों मा गावनि सोलोंथाइखौ आयेनारि महरै जों लानो हायो एफाय जोङो नन फरमे इडुखिसन होनना बुङोब्ला जोङो नन फरमे इडुखिसन जाहैबाय ओ जों सोलोंथाइखौ ओ आयेनारि नङै एबा न'आवनो बिमा बिफानिफ्राय रायजोनिफ्राय सुबुंफोरनिफ्राय खोनानानै नुनानै मिथिंगानिफ्राय मा सोलोंनो हायो आरो बेखौ। थां ओ बेनिखायनो मा सोलोंथाइखौ जों मोननै बाहागोआव राननो हायो आरो नोंथां दा जोङो आङो थांनो फोरमायनो सानदों नन फरमेल इडुकसन नन फरमेल लानो थाखाय जों गिबियावनो मा ओ फरायसालियावसो जेरै जोङो ओ फरायसालियाव थांनानै फोरोंगिरिनिफ्राय जोङो मोननो हायो। फोरोंगिरिया जोंनो सोलोंथाइखौ होयो आरो ओ मा होनो ओ बिफोरबायदिनो मा होनो जोङो गोबां ओ लेखा बिलाइ माबानिफ्राय बायदिसिना रादाब बिलाइनिफ्राय जोङो ओ रोंनानै गोरों जानानै एबा फरायनानै जोङो बे माबाखौ ओ फरमेलिथि लानो हायो आरो आरो मा जों फरमेलि मिलायगोन जोङो मा सोलोंथाइखौ जोङो मोनसे ओ मा होनो ओ प्रुफ हिसाबै जोङो मोनो आरो ना जेरै जोङो सानस सोलोंथाइ लायोब्ला जोङो बिनिफ्राय जोङो सार्टिफिकेट मोननो हायो नों बेसेबां सोलोंनो हाखो मा सोलोंखो? मा डिग्रि मोनखो बेखौ जोङो गासैखौबो बे फरमेल इडुकेसननि गेजेरजों जायो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो जों मा बे फारमेल इडुकेसनजों जोङो माबा मोनसे जिउआव मा होनो सोररकारि साख्रिफोर नांगौबा जों मा बेबा सार्टिफिकेटखौ होनानै जों लानो हायो। सोरबा नोंनि सोलोंथाइखौ नोङो बेसे गोरों होननानै सोङोब्ला जोङो फरमेल इडुकेसननि गेजेरजों जोङो मा दिन्थिनो हायो आरो नोंथां। बेखायनो जोङो बे आयेनारि सोलोंथाइखौ ओ लानांगौ आरो नोंथां। बिदिनो जोङो गोबां सोलोंथाइफोरखौ लानो हायो आरो ओ सोलोंथाइसो जायो बै ओ सुबुंनि जिउआव एबा समाज दानायाव मोनसे बाहागो लायो जेरै जेरै जोङो न'खर दानायाव सोलोंथाइयानो जाहैबाय गाहाय बिफाव लायो सोलोंथाइ गैयाबा न'खराव मान होन नखर दानायाव गोबां जेंन जेंसिबो जानो हागौ जेरै ओ माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जायोब्ला माबा मोनसे ओ मा होनो ओ खैफोदफोर जायोबा बे सोलोंथाइनि गेजेरजों जों मा मा खालामनो हायो सुस्रांना लानो हायो। आरो बिदिनो जोङो ओ मा होनो नोंथा ओ समाजखौबो सोलोंथाइनि गेजेरजों दानो हायो समाजानाय जेंना जेंसि ओ समाजाव जानाय जायखिजाया खैफोद बेखौ मा सोलोंथ थाबासो जोङो बैफोर सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरा बेफोरखौ फोसाबनो हायो एबा समाजखौ सामलायनो हायो। बिदिनो मा समाजनि उनाव जोंनो मा नां मा जायो नोंथां मोनसे ओ मा होनो ओनसोल ओनसोलखौ सामलायनो थाखायबो गोबां सुबुंनि गोनांथि जायो रोंगौथि गोनां जेरै जोंनो मोनसे ओनसोलखौ सालायनो थाखाय एबा मोनसे जिल्लाखौ सालायनो थाखाय ओ आइ एस आइ पि एस फोरनिबो गोनांथि जायो जेरै जोङो समाज सिबियारिफोरनिबो गोनांथि जायो जोङो ओ गेदेर गेदेर अपिसाबफोरनिबो गोनांथि जायो बेफोरखौ बेफोरखौ मोननो थाखाय मा होनो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ बेबो सोलोंथाइ लासो सोलोंथाइ बिसोरो मा होनो बैफोरखौ सामलायनो हादों आरो नोंथां बेफोरखौ नाथाय बेफोर सोलोंथाइ गैयाब्ला बिथांमोनाबो बेफोरखौ सोलो बेंनो हानाय नङामोन एबा सामलायनो हानाय नङामोन नोंथां। बेनिखायनो मा सुबुंनि जिउआव सोलोंथाइया गोनांथार सुबुं ओ बेफोर सोलोंथाइ गैयामोनब्ला दिनै सुबुङा मा होनो थांना थानो हानाय नङामोन आरो जेरै सुबुंनि जिउआव गोनां आ जानाय जेरै दाजेमारि जेरै गोनोखि दाजेमारि जेरै गारि मथर मा होनो बेरेंदामि बेफोर इन्डासट्रि ओ उरां जाहाज बेफोरखौ मा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो बेफोरखौ बानायनो हादों आरो जेरै ओ मा होनो अख्रां सायाव दावबायनो थांनाय आरोव बे फोरखौबो बैफोर सोलोंथाइ लानानै गेदेर गेदेर सुबुंफोरा साइन्टिस्फोरा सोलोंथाइ लानानैसो बेफोरखौ बानायनानै दिनै जों दावबायनानै माने नायबिजिरसंनो हादों आरो नोंथां दा नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां औ
औ दे उनाव फिन लोगो बेखौ आसा थाबाय आरो नोंथां। गोजोननाय थाबाय